औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों औ खोनादों
अ नोंथाङा दायो एसे फ्रिमोन नामा अ फ्रिबा आं मोनसे खोथा सावरायनोसै बे फन हरनाय जादोंमोन माने
आदसा औ सावराय जागोन दे
आं माने मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आरो मा होनो नोंथाङाथ' मोनथिखानांगौ जोंहा दायो गारि गुराफोरबो बांबाय बिदिनो बिदिनो फेक्टरि सेक्ट'रि गोबां बां बांबाय ओमफ्राय बेवहाय जोंहा मा होनोमोनलाय पेट्रल होननानै बुङोना पेट्रलियाम पेट्रलियामनि सोमोन्दै एसे रायलायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो दा नोंथाङा मिथियोबा आंनि सिगाङाव एसे फोरमायनो हागोन नामा पेट्रलियमनि बारै
औ आं माने पेट्रलिमा बोरै जागायनाय बा जों पेट्रलियमखौ अबेनिफ्राय मोनो इनि खोथाखौ आं इसे फोरमायनानै होनो ओमोबालाय
दाथ' दाथ' माने जों मिथिनाय माने जोङो सब मानसियानो सुबुंफोरानो मि जोबबाय दे जोङो पेट्रला माबायदि जायो
बा जोङो पेट्रलियामल' नोङा बे कयला जों बायदि बायदि जों मोनबाय थायोना औ बेफोर माबायदि जायो होमबा माने गोदो गोदो गोदाय माने जोंनि बे हाजार हाजार हाजारबा जोङो करर करर बोसोर सिगाङावहाय जोंनि बे जोंनि जे दुनियायावहाय माने मोनसे खैफोद फैदोंमोन आरो बे खैफोदा जाहैबाय माने बेवहाय सब माने जिब-जुनार, दंफां-लाइफां बेफोर सोब नस्थ' जाजोबदों माने नस्थ' जानानै बे हासिङाव थाहैदों आरो
औ
बे हा सिङाव थानानै दायो बोसोर माने हाजार हाजार बोसोरनि सिङाव थाबाय इयो दै सिङाव थाबाय एबा हा सिं सिङावनो जाबसिन जाबाय आरो। औ बेनिफ्राय माने बेवहाय बे जे जाबसिन जानानै बा बेयोहाय सौबाय सौनानै माने बे प्रेसारजों नारजाबाय थानाय प्रेसारफोरजों बियावहाय माने सिङाव थाहैबाय नालाय दा बेफोर सेवनानै दा जोङो पेट्रलियाम एबा जों कयलाफोरखौ मोनो दा पेट्रलियामाव बांसिन जोङो बे सागर दैमा बा जोङो ओरैनो अबेबा जायगाफोराव मोनो आरो ओ बिसोर माने दै सिङावहाय हा सिङाव जों फबजानानै थानाय बेयावहाय माने सौनानै बिदि जाबाय।
दा बे सेवनाय बुस्थुखौ माने जोङो दा ओ मोनसे समावहाय मोननो हादों आरो बे फार्स्ट मोननो हादों ओमफ्राय बेखौ मोनजेनानै मान सि सुबुङा बिनि जि बाहायनांगौखौ माने मोनबाय आरो। बियो माबोरै मा खामानियाव सोलियो बेफोरबायदिखौ मोनबाय जेरै हासिंनिफ्राय जोङो बा दै दै सागरखो जेनेबा जोङो ओ पेट्रलियामखौ बरननो हायो। बेथ पेट्रलियामा बरन बे बरनबाय बेखौ जोङो फार्स्टआव हा मडेलै बरनबाय।
औ
पेट्रलियामखौ आरोना बे हा मदेलै बरनबाय बे हानिफ्राय जोङो मा फिल्टार खालामलायो जोङो गुदुं खालामनानै बेखौ जोङो बायदि बायदि माने खामानियावहाय जोङो इन्जिन बुस्थु बेखौहाय बेखौ माने साफा बनायो ओमफ्राय बेखौनो जोङो मानसि सुबुङा बेखौनो माने पेट्रल बानायबाय पेट्रलनिफ्रायबो बुहुत बहुत रोखोम दं पेट्रल लाबोबाय जेरै फार्स्ट बयनिख्रुइबो साबसिन पेट्रल होनबाथाय बे माने ओ
जेट इन्जिनाव सलियो फार्स्ट मोजांसिन साबसिन माने बयनिख्रुइ मोजांसिनखौ जोङो जेट इन्जिनाव सलायो बा जोङो रकेटफोराव बाहायो आरो सेकेणखौ जोङो मोजाङै बेनिफ्राय बेनिफ्राय आरो सेकेणडआव दं लेभेल दंनायनाबो माने मोजांसिननिफ्राय खम जाबाय थायो ओमफ्राय जोंना पेट्रलि-पेट्रलियामबो जायो जोंनो ओमफाय खेरासिनबो मोनो जों बायदिसिना बानायो जेरै गदिसफोरखौबो जोंनि इन्जिनाव सालायोना बेफोरखौ माने जोङो बे पेट्रलनिफ्रायनो बानायो आरो खयला खयलायाथ जोङो बे माने दंफां लाइफां बा जिब जुनाद होसिनजानानै थानाय बुस्थु हा सिङाव फबजानाय बुस्थु बेफोर माने सेवनानैहाय खयला हा जाबाय हाज हा बा अन्थाइ जाबाय इयो बेखौ जोङो बरननानै जोङो सावो
दाथ बेफोरफोरखौ माने जोबनो थाङो आरो बे मोनसे समाव बे पेट्रलियाम जोबनो थांगोन आरो मानोना बियो जोङो दा जिबायदि बरनबाय दङ माने बेखौ जों कनतिनिउ बरनबा जोङो एकस' दुइस' बोसोरनि उनाव जोबनो थांगोन बा खमायलांगोन बेफोरनि थाखाय माने बेफोर इउस होया माने जों बेफोरखौ बाहायफिननो हाया।
औ लिमिटेड माने ना?
औ लिमिटेड बेखौ जों खेबसे बाहायबानो बिनि बिनि माबाया जोबो बिल जोबो माने बेयो खेमसेनो जोबलांबाय बिदि जायो आरो जों माने बारे बारे जों बाहायफिननो हाया। बुहुत खामानियाव सलियो नोंथाङाबो एसे मिथिखायो जों मा मायाव सलियो
दा नोंथाङा एसे गावनिखौ मिथियो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन हानाया। दायो नोंथाङथ आंनि सिगाङाव फोरमायहरसिखाबाय जे पेट्रलियाम ना बे पेट्रलियाम खौहाय जोंना बोरै बे बुस्थुआ फार्स्टनिफ्राय जोंना बोरै सोमजिबोआ सोमजिनानै जों इखौ बोरै बरहननानै बोरै बानायाव जोङो माने खालामनो हायो होननानै आ सिगांफोराय खोन्थाखाबायबा हामबा आरो दायो नोंथांनि सिगाव माने दा जों बे पेट्रलियामखौ जों मा मा खेथ्रआवहाय बानाय जायो बेखौ आं फोरमायहरनो सानो सनदों दा जों स्टारटिंआवनो बुङोबा पेट्रल पेट्रलियामजोंहाय जोंहा पेट्रल बानायो बे पेट्रलजोंहाय जोंहा हनालाय गारि गुरा जोंथ दायो सालायो बाइक स्कुटि गारि बेफोर गाससियावबो माने जोंहा पेट्रल बा डिजेल नैबेजों खारनाय जायो माने जोंहा बे माने जे एनारजि बुस्थु नालाय जों इन्जिनखौ सालायहैनो थाखाय बे मोनसे पावार आरो दा दा जेरै जोङो जा जों थांनानै थानो थाखाय ओंखाम नांगौ दा बिदिनो गारि गुरा खारनो थाखाय पेट्रल नांगौ जायो माने पेट्रल बा डि दिजेल दा जोंहा पेट्रलखौहाय नै जोंहा सिटिवाव हाय नै बिदियावबो बाहायनाय जायो जोंनि ट्रान्सपर्ट बा डेइलि लाइफआवहाय जोंहा थांलाय फै खालामनायावहाय नैबेखौहाय बाहायनाय जायो आरो गारि गुराफ्रावहाय
औ
ओमफ्रायो दंबायो दंनाया मेरला आं नैथियाव बुंनो सान्दों जेनेबा जों जोंहा दा संनाय खावनाय जोंहाथ' मा होनोमोनलाय सब समाय जोङो दारदाबाव संनानै जाला जोंहा दायो गेसाव जों संनानै जायो जेखौहाय जोङो एल पि जि होननानै बुङो ना एल पि जि गेस नैबे एल पिजि गेस आबो जोंना पेट्रलियामजोंनो बानायनाय जायो आरो। औ मानो होनबा जोंहा बे मा होनोमोनलाय एल पिजि गेसजोंहाय जोंहा ओंखाम संनाय जायो ओंखाम ओंख्रि सं संनाय खावनायाव जोंहा सहाय मोनो पेट्रलियामनिफ्रायनो औ मा होनोमोनलाय आरो जेनेबा हमना ला जोंहा इलेक्ट्रिसिटि होनना बुङोबो कारेन्ट जोंहा कारेन्टखौ सोमजिहोनायावहाय मोननैसो बुस्थु थाया होनबा जेन पावार प्लान्ट होननानै बुङो जोङो। बे पावार प्लान्टआवहाय जोंहा पेट्रलियामखौ बाहायनाय जायो कारेन्टखौ जोंहा बानायनो थाखाय दा होमबा जोंहा गोबां रोखोमावनो नै मा होनोमलाय पे ट्रलिमा बाहायनाय जायो बेलेग बेलेग मडेलाव जों बानायनानै दा आं बुंबाय फार्स्टआवहाय गारि गुरा खारनाय बेनि उनावहाय संनाय खावनाय आरो कारन्ट होनाय आरो दंबावो जेनेबा हमनानै ला जोंहा प्लाष्टिक प्लाष्टिक बुस्थु जों जे बाहायोना हमनानै ला जों मेथाइ फाखेरानो हम जेनेबा जों प्लासिगनि सेयार हक थेबोल' बेफोर गासिबो माने मोनसे एसे खुस माने बारा नङा आरो एसे फिसा कुवानटिटियावहाय माने बाहायनानै जों प्लास्टिक बानायनाय जायो पेट्रलियामजोंनो औ होमबा जोंहा दानि सामफ्रामबोनि नांगौआवहाय जोंना मानो होनोमोनलाय पेट्रला गाहामथार ओमफ्राय नोंथाङा हयथ' आंनि सिगाङाव बरनाय हरखादों ग्रिस होननानै
औ औ
हेल' औ जोंहा बिदिनो ग्रिस गारि गुराफोरावहाय जोंहा बाहायो नङा होमबा ग्रिस। औ बे बे ग्रिसफोरखौ खौबो जोंहा मा होनोमोनलाय ओमफ्रायो हमनानै ला जोंहा बे पेट्रलिमजों हमनानैला लामा सामा बानायनाय जोंहा लामा सामा दायोथ' फाखा जाजोब्बाय नङा होमबा नैबे फाखानि लामा लानायनायाव जोंहा पेट्रलियाम खौहाय मोनसे मडेलावहाय बाहायनाय जायो बेखौ आंबो बाह रा मोनथिया खिनथु बायनाय जायो। यो आरो
औ
नानै ला जोंहा आबाद मावो नङा होमबा आबाद मावनायाव जोंहा गोबां गोबां रोखोमनि केरमेकेल बुस्थुनि जोंहा मुलिुलि बानाय जायो बे आबादावहाय जोंनि थाखाय नैबे मुलि सुलि बानायनो थाखाय जोंहा बेफोरखौहाय बेयावबो पेट्रलियाम बा बे मा होनोमोनलाय मुलि बानायनाय जायो बे पेट्रलियामजोंनो आरो खोनादोंना नोंथां औ दा बिदिनो दङ दंनाया गोबां गो दङ माने आंबो मिथिजोबा आंनि मानसिनाथ' नोंथांनि सिगाङाव फोरोंरोन नालाय खिनथु मोनसे खोथायाव बुंनो सानदों नैबे पेट्रलियाम होननाय बुसथुया जोंहा लिमिटेड बिराद माने नोंथांनि सिगाव फोरमायहरखाबाय हाजार हाजार बोसोर लायो बेयो सोमजिफिननो थाखाय ओंखायनो जों बेखौहाय लिमिटेड नालाय बिराद सानै हनै बायनोनांगौ ओंखायनो जों बेखौ सेभ खालाम दा बेयावहाय खालामनायाव आं सानो आरोना जों मा खालामनो होनबा जोङो बांसिनै गावनि पार्सनेल गारिफोरखौ स खालामालायनो नाङा जिहेथु जों जोंहाय पेट्रलखौ जों सेभ खालामनो हागोन बांसिन जों अबेबा गोजान लामायाव हानथियो बा जोंङो ओ पाब्लिक ट्रान्सपर्ट फोरखौ जों बाहायनो नांगोन बास ट्रेन बेफोरबायदि ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय हायोबा जोङो मा होनोमोनलाय लाय‌ बेथारि बेतारिजोंथ' दाना बेतारि गारिफोरा फैबाय हमनानै ला जोंहा थम थमानो हक ओमफ्राय बिदिनो खारफोरबो दङ बेटारिजों खारनाय जों बेफोरखौ बाहायोबा जोंहा पेट्रलफ्राबो ओमफ्रायो जोङो बांसि बांन थायोबा आ बेसे सिगाङाव फोरमायहरखाबाय प्लास्टिकआ जोंना पेट्रलियामजोंनो बानायनाय जायो होमबा जोङो प्लास्टिक होननाय बुसथुखौ खम बाहायनांगौ माने आरो बाहायोब्लाबो जों माने बेखौहाय हायोबा जाहा थाहा गारनाङा रिसाइकेल होननांगौ रिसाइकेल होनना बुङोना बे बुसथुखौ जोङो बुंनांगौ आरो दा आं नोंथांनि सिगाव फोरमायनो नङा बेनोमोन आरो आंनि मोनथिनाया दा नोंथाङा मानसे बुङोना मायो
औ दाथ' बिथाङा बुंबाय आंनो आंबो बुजिबाय दा बिथां नों होननायखौ बहुद खोनानानै गोजोनबाय आंबो दाथ' समाव जानानै फैबाय होमबा सिङावनो दोनथ'नोसै खोमा
औ दोनथ'नोसैबा दे होनबालाय आं गोजोननाय थाबाय औ दे